औ नोंथां।
औ औ नों नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनो दंथयो नोंथाङा रायज्लायनो हागोन आंजों।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों दसे सम राय्लायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला जोङो ओ बरनि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां। औ नोंथाङा औ ना। नाफाम बाथोननो होनोब्लाथ‌ जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां नाफाम बाथोन। दाना जोंनि बर'नि मुंदांखा औ बेबायदिनो ना नाफाम बाथोन होनोब्ला नोंथाङा नाफाम बा ओ नाफाम बाथोननि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
ओ‌ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नाफाम बाथोन सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ हाग जागोन दे आङो दा नाफुम बाथोना जोंनि ओनसोलाव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों नङा होमबा? जोंनि बर' जेनाखि बर' हारिनि गेजेरावहाय नाफाम बाथोन जानाया
औ नंगौ ।
औ दा जोङो बेनि सिगांनो नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै एसे माबाग्रोनोसै आङो बुंग्रोसै ।
नंगौ
ओ दा जोङो गिबिथारावनो नाफाम बाथोन बानायनोबा ओ जोंनो गिबिथाराव नाग्रगौ ना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ दा जोङो नाया गासैबो रोखोमनो नाखौ जों बानायनो हायो जेरै ना मावा, फिथिख्रि, नास्राय, गोरि नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ दा जोङो बे नाखौ मोनो थाखाय जोङो दैनिफ्राय थाङो ओरैनोथ' जों ट्राइबेल हिसाबै ओ बांसिन नाफोरखौ जों बायनानै नाफाम खालामा जों खुद गावनो थांनानै हमना लायो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो ।
जोङो लाबोयो आरो बेखौहाय जोङो फोरानो मोजां सायनानै जेबो मैला दोनाब्ला बेयाव । सायनानै मोजां फोरानसै फोरान नानै उनाव बिदिनो बयामाव सो ना दोनसै । भयामजों लोगोसे जेरै थास' जेरै जे बुस्थु होनांगौ बानलु बिदिनो थास'खौथ' मोनथिखायो नङा होबान नोंथां?
औ मिथिखायो नंगौ थास' होआबाथ' जोङो ना फाम बाथोनानो जाखा
औ थांग नंगौ जेरै नाफाम नाफामावहाय जेरै संख्रि बानलु हालदै ओ थास' बेफोरबायदि बायदि ओ होयो आरो आं गासैखौबो मोनथिजुबा नोंथां । आंथ' बानायफेराखैबो जेखुनु थेवबो आं खिन्थाबाय जाहायो आं ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौहाय बयाम बयामावहाय सोना दोनगोन आरो।
औ औ औ नंगौ।
प्लास्टिक बा माबानि ग्लासनि औ बयामाव सोना दोनो आरो सोना दोननानै बेखौ गोबाव दोनो। आरो बेखौ गोब्बाव दोननानै जेेलानाखि बियो मोजाङै सेवथारो
औ नंगौ नंगौ।
होमबा बेखौ खेवो आरो जेरै नाफाम बाथोनाव मोनसे दङना मोनसे ओ जेरै नाफामा जेसेबांनाखि सेवो एसेबांनो जानो गोथाव जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नंगौ।
दोननो हायो एसे
नंगौ।
जिखुनो जाया आं बेजों समान मोनथियो आरो नोंथां नाफाम बाथोनखौ। जेरै आरो बेखौ जानाय जानायखौ जोङो ओ गोबाङावनो बर' जोंनि आ-आसाम हादोरावहाय गोबां बर' सुबुंखौनो जोङो जानाय नुयो। नुनो मोनो बांसिन जेरै दखान गला फोराव बाजार टाउन सहरफोराव फानो। बेखौबो जों बर' हारिखौनो नुयो। बांसिन बर' हारिया फानो आरो जाग्रायाबो बर' माहारियानो। जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
दा आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथां जोंनि ओनसोलनि ओनसोलाव माबायदि बानायो बेखौथ' नोंथांनो आं खिन्थाबाय जाहायो एसे। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफाम बाथोन बेखौ माबायदि बानायो? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां बुं नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो। नंगौ नोंथांनि सोंनाय बयदिनो आंबो बेबायदिनो ओ नाफाम बाथोन होनोब्लाथ' जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबो गा सोलिबोगासिनो नङा होमबा नों थां सोलिबोबाय थानाय औ नंगौ। ना नाफाम बाथोनखौ जोङो बोरै बानायो होनोब्ला जोङो नाफाम बाथोनखौ । ओ गिबिआवनो जोङो मा गावबा गावनि ओ हाखर हाखरफोरनिफ्रायबो जोङो नाफोर ना खांनानै जोङो मा खौ नाहो ना नाफोर बोखांनानै जोङो मा ओ बेबायदिनो । ओ फोरानना दोननो हा हायो आरोना नोंथां । बेबायदिनो हाखर हाखर गैयाब्लाबो बेबायदिनो हाथाय बाजार बा गलाफोरनि फायबो जोङो नाखौ बायना लाबनानै बेबायदिनो फोराननानै सुनानै फोराननानै जोङो मा गोरान गोरान खालामो आरोना नोंथां । बेबायदिनो जोङो थास'खौबो जाय खौ जोङो नाफाम बाथोनाव जोङो थास' होआबाथ' जाखाया नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंनि औ बे बायदिनो हाग्रानि बा न'नि थास'खौ जोङो हानानै मा सिथा सिथा खालामनानै ओ सुनानै जों फोरानो आरोना नोंथा । फोराननानै जों मा! गोरान जाबाथाय बेखौ जोङो दिंखि एबा ओ उवालाव देनानै जोङो गुन्दै खालामो आरो । ना नोंथां । गुन्दै खालामनानै । बेबायदिनो गुन्दै खालामनानै जोङो मा नो ओ नाफाम बेबायदिनो गुन्दै गुन्दै जानाय बा ओ थास' एब थास' बा ओ नाखो खौ जोङो भयाम एबा फ्ला बेबायदिनो हासुंफोराव सोनानै दोनो आरो। ना नोंथां दोननानै । जोङो बेबायदिनो माखासे माखासे समबा जोंनिया ओ मांखोसे बा मांखोनैनि उनाव बेखौ जोङो जानो हायो आरोना नोंथां। ओ जानानै। ओ बेबायदिनो जानो हायो आरोना नोंथां नाफाम बाथोन होनोब्लाथ' जोङो थ'ब जाखाया नङा होमबा नों थां एसे गोबाव सम नेनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो औ। ओ बेबे मांखोसेबा मांखोनैनि उनाव बे बाथोन खौ जानो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो नाफाम बा थोन होनोबा ना फाम बाथोनखौ जों आथिखालाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं फोरखोबो जानाय नुनो मोनो आरो। ना नोंथां औ बे बायदिनो औ गुबुन बेबायदि नाफाम बाथोन बानायनानैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ ओ खुंफुं खुंनोबा गाव गावनि नांगो जानाय बेसादफोरखौ जोङो बर' सुबुंफोरा नांगो जानाय बेसादफोरखौ जों नाफाम बाथोन फाननानैबो जोङो लानो लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां उम नोंगौ बेबाय दिनो जोंनि ओन सोलावथ' बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर होमबाना बानायो ओ बेबायदिनो नाफाम बाथोन बानायनानै जोंनि ओन सोलाव मा गोजान गोजान जायगायाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ औ बेबायदिनो टाउन सहरफोराव फाननानै गोबां बेसेन बेसेन रां खामायनो हानाय खौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो औ बे नाफाम बाथोनखौ फाननानै जोंनि ओ न' खराव जानांगौ जानाय बेसाद बेफोरखौ गाव गावनो बुथुमना लानायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
थां आथिखालाव ओ आथिखालावबो जोंनि बर' सुबुंफोराबो बेफोरबायदि गोबां ओं गियो गोबां बेफार फालांगियाव जौगाबाय नङा होमबा नोंथां बे फोरबायदि ओ नाफाम बाथोन फाननानैबो गोबां गावनि जिउखौ बर' सुबुंफोरा ओ खुं खुंनो हायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नों
उम औ नोंथां औ बेबायदिनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोराबो ना उम नाफ आथिखालाव आरो गोबां ओ सुबुंफोराबो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हा सै गोदोनिबायदिथ' ओ गोदोनिबायदिथ' बेबायदिनो गारि मथर गैयि नङा आथिखालाव गोबां जौगानाय बिगगियानारि जुग नालाय नोंथां ओ बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ गोजान गोजान जायगायाव जोङो नाफाम बाथोन बानायनानै फानहरनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरना नों
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नंगौ नों
जेरै दा उम नोंथां दे नोंथां बुंं दे
औ औ बेबायदिनो ओ नाफाम बाथोनखौ ओ गोदोनिफ्राय फोथ थायबोनाय जायखौ जोङो नाफाम बाथोन नाफाम बाथोनखौ लायनो जोङो मा ओ जौजों जायोबा माथ थो थब फियनो नों बेबायदिनो जों गोदोनिफ्राय फोथ थायबोनाय जौजों जोङो नाफाम बाथोनखौ जाजाबोब्ला मा जौखौ जो जौ थफ फिया जाहैदों आरोना नोंथा थां गोदोनिफ्राय जोङो औ फोथायबोनाय आरोना बे मोनसे औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि नाफाम बाथ थोन नाफाम बाथोन बानायनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों नामा नोंथाङा
औ नोंथां नुनो मोनो गोबां नुयो गोबां दङ बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जेराव नाफाम बाथोननि बेफार फालांगि खालामनानै न'खर खुंगासिनो बेखौ आं नुनो मोनो गोबांनो
गोबां औ
जानाखि रांखान्थियारि जेंना नुजाथिनाय बेफोरखौ नाफाम बाथोन फाननानैबो ओ जों बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो हायो आरो दाथ' ओरैनो औ नोंथां नाफाम बाथ थोना जोंनि बर' हारिनि मोनसे जैथेक मोननाय जाबाय नङा होमबा नोंथां औ
आथिखालाव बयबो सुबुङानो मिथियोना थां गासैबो सुबुङा मिथिखायो औ
बेखायनो जोंङो दा जि आइ टेक मोननाय हिसाबै जोंङो नाफाम बाथोनखौ ओ बानायनायफोरखौ खम खालामनो नाङा नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां औ गोबां ओ आथिखालाव थ' गोबां अम गोबांखोनो बानायनाय जों नुनो मोनो आथि मानो होनोबा आथिखालाव गोबां मेसिनफोरबो ओं खारबायनालाय नोंथां बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ओ जोंङो अम बेबायदिनो नाफोरखौ जोंङो थाब थाब गुन्दै खालामनानै मा ओ थास' ओ थास'फोरजों गुन्दै खालामनानै मा गोबां गोबां नाफाम बाथोन बानायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां। आथिखालाव आरो बिगियानानै जुगनालाय नोंथां गोबां-गोबां-गोबां बां गा सि बेसादफोरखौनो खम समनि गेजेरावनो जों दिहुननानै लानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां बिदि ब्ला जोंनाथ' समाबबो जाना फैबाय नङा होमबा नों
औ नोंथां अम
नोंगौ बेबायदिनो नोंथांजों नाफाम बाथोनजों साव नाफाम बाथोननि बागै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों थां
आंबो जोबोद गोजोनदों नोंथांजों नाफाम बाथोननि बागै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बानायो बेखौ मिनथिबाय दा नोंथांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर थाबाय आंनो फोरमायनो हानायनि थाखाय औ दे अब्ला नोंथां
औ
औ